ओइ
खोनादोंना? ओ नोंथाङा मोजाङैनो दङ ना?
दङ मोजाङैनो दं नोंथां नोंथाङालाय?
आंबो मोजाङैनो दङ नोंथां बिदिब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय आं नोंथांखौ कल खालामनाय जादों सावरायजागोन ना?
सावरायजागोन नोंथां मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन?
जोङो बैसागोखौनो लानोसै
जागोन दे।
ओ गिबियावहाय ओ नोंथांमोननिथिं नोंथांमोननि ओनसोलफ्राव बैसागोखौ माबादिहाय ओ फालिनाय जायो बेफोरखौ नों एसे बुंथिनो हागोन ना?
हागोन नोंथां फोरमायनो हागोन। बिदिब्ला आङो नोंथांनो जोंनि ओनसोल जोंनि ओनसोलाव बैसागुखौ माबायदि फालिनाय जायो बिनि सायाव एसे फोरमायनि। जोंनि ओनसोलाव बैसागुखौ स्नि सानहालागैसिम फालिनाय जायो। आरो बे बैसागुखौ फालिनायनि सिगां बैसाग दाननि सिगां जाय सैथ्र' दाननि जोबथा सान बै सानखालि जायखौ जों संक्रान्ति होननानै बुंनाय जायो बै संक्रान्ति सानखालि आरो बै संक्रान्तिखौ मोसौ बैसागो होननानैबो बुंनाय जायो बै संक्रान्ति खालि मोसौ मोसौखौ दैमायाव लांनानै थुखैहैनाय जायो आरो बै थुखैनायाव माखासे गोबां नेमखान्थि दङ जेरै लाव फान्थावनि माला गानहोनानै आरो बेयावहाय थाव आरो हांगार लागायनानै मोसौनि मोदोमाव थालिरनि फस्लाजों दागो होनाय जायो। बेबायदिनो बे मोसौखौ थुखैनो लांनाय समाव मोनसे मेथाइखौ खननाय जायो जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा होनाय मोन मोनसे मेथाइ दङ बै मेथाइखौ खननानै मोसौखौ थुखैनो लांनाय जायो आरो जेब्ला मोसौआ मोसौखौ थुखैनानै लाबोगोन बेनि उनाव मोसौनि मोदोमाव गिबियाव आं बांलांनाय बायदिनो दागो होनानै मोसौखौ हाग्रायाव गांसो जानो थाखाय हगार हरनाय जायो। आरो बेबायदिनो जेब्ला मोसौआ गांसो जाखांनानै सानहाबसि सम जागोन बै सान हाबसि सम जानायाव मोसौनो गोदान दिरुं होनानै बै मोसौखौ गलियाव खानाय जायो। बेबायदिनो बैसागो जेब्ला बैसागो दाननि गिबि दान एबा गिबि सान हाबजेनगोन बै सान खालि बैसागुखौ गोबां गाजा गोमजायै फालिनाय जायो आरो बेयाव मोनसे फोथायनाय दङ दाउखा बेयाव मोनसे फोथायनाय दङ जे बैसागुनि गिबि सानखालि सिफुं सुयोब्ला जिबौनि बिदैया गला जायो होननानै फोथायनाय जायो बेबायदिनो बैसागुनि गि बे सानखालि दु लोबस्रां लोबस्रां गासै बर' हारिनि एबा बर' समाजनि सुबुंफोरा बै सानखालि गासैबो दुगैस्रां लोबस्रां गिदिरफोरा उन्दैनो अननाय होननानै एबा बोर होनानै आरो उन्दैफोरा गिदिरफोरनिफ्राय बोर लानानै एबा गिदिरफोरखौ मान होनानै बै दिनखालि खुलुमनाय जायो आरो बेबायदिनो द' सानहालागैसिम जेरै मोसौ बैसागु, मानसि बैसागु, अमा बैसागु आरो बेबायदिनो दाउ बैसागो, सैमा बैसागो बेबायदिनो द' सानहालागैसिम फालिनाय जायो। आरो बै सानसिम गोबां गासिबो गामिनि उन्दैनिफ्राय लानानै बोराइ बोरायसिम औ नोंथाङा माबा बुंनो सानदों?
अ थिग बेबादिनो नोंथाङा बुंनाय बादिनो जोंनि ओनसोलफोरावबो बेबादिहायनो बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो ओ बैसागुनि सेथि नंगौ नों बैसागुखौ बैसागुखौ जोंनि ओनसोल जोंनि खाथि खाला गासै ओनसोलाव नो माने बैसागुखौ जोंनिथिंजाय ओरैबायदिहाय फालियो जे बैसागोनि सेथि खालाराव जों गामिनि रायजो राजा गासैबो जों गेदेरखौ मान होयो आरो उन्दैखौ अननाय होयो थिग बेबायदिनो जोङो सैथ्र' दाननि जोबथि सानाव जोङो मोसौ बैसा गु मोसौखौ थुखैनाइ जायो आरो जोङो बैसागुखौ जों मोनै बाहागोआव राननाय जायो जेरैहाय मानसिनि बैसागो आरो मोसौ बैसागो बे मोसौखौ जों मोसौखौ थुखैनो थाखाय ओ थुखैयैनि मोसौखौ थुखैयैनि सानसे सिगाङावहाय बायदिसिना बे सादफोर नांगौ जायो जेरैहाय फान्थाव ओ फाइनालाव बेबायदिनो हालदै देग्लिलिथि थाराय खान्दा बायदिसिना ओ बेखौ जोङो मोसौ थुगै थुखैगोन खालिहाय फुङावनो जोङो मोसौखौ ओ मोसौखौ थुखैयैनि सिगांहाय जोङो बेखौ दुगैस्रां लोबस्रां ओ मोनसे आइजेंआव लाना दोननानै हानानै लाग्रोनाय जायो आरो जोङो जोंनि ओनसोलफोराव ओ मालाबो सुनाय जायो औवानि आरनजिरनानै बेखौ नोंथांमोननि थिंबो खालामखायो जानांगौ। आरोहाय आरोहाय जोङो मोसौखौ दिग्लिलिथि थानाय एबा बिलाइफोरजों बुस्रिनानै जोङो फोथार एबा फोथारफोराव लांनानै जाम्फै एबा नालाफोराव फोथारनि थुखैहैनाय जायो बेहाय जोङो फोथा फुननाय जायो जेरैहाय बे फोथाखौ जोङो थालिरनि ससे ओ दानस'ना लानानै बेजों थुनानै फोननाय जायो ओ बेवहाय हांगार थाव थाव थाव गुबै फुननाय जायो आरो बे जोङो बे फोथा फोननाया गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे नेमखान्थि जेरैहाय जों गोदोहाय मोसा लख्राफ्रा जेेन मोसौखौ ओरैनो हगार हरबा जायोमोन बिनि थाखाय जोङो जेन गावसोरजों समानै लोगो सानो अ जेेन मोसा लख्राफ्रा बेखौ गिनानै जाया बेबादि फाख्रा खालामना हरोमोन बे गोदोनिफ्रायनो मोनसे सोलिबोनाय नेम थिग बेबादिनो जोङो मोसौखौ उम बे मोसौ थुखैनाय सानाव जों मोसौखौ उदाङै हगारनानै होनाय जायो आरोहाय जों बे मोसौ थुखैनायाव मोनसे गोदोनिफ्रायनो गोदो आजै आजौनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे नेमखान्थि खुगा मेथाइ दङ जोंहा बे जाबाय लाव जा फान्थाव जा बेखौ नोंथाङाबो सिगाङावहाय बुंलायखा-बुंलांखाबायमोन आरोहाय ओ आरोहाय थिग बेबादिनो जोंनि ओनसोलफोराव बैसागोखौ रंजा बाजायै फालियो आरो जोङो बैसागोखौ बैसागो मोसानायाव उन्दैनिफाय लानानै गेदेरसिमहालागै ओ फंबाय बिनानाव उन्दै उन्दै ओ आब' आदा गासैखौबो आबै आबौ गासैबो रंजानाय जायो। बे जोङो मोनसे ओ नेम होनाय दङ जे दखना गोमो फास्रा गोजा ब्लाउस गोजा फोथा बिबार थुनानै देलाय मालाय जों बैसागोखौ रंजायो बे बैसागु जों दुखु दाहाफोरखौ बावहारनानै गोसो होसारना रं जानाय जायो बेयाव जोङो स्नि साननि थाखाय थि हाबाफारि लानाय जायो आरो जोङो बे बैसागु मोसानायाव बायदिसिना दामजु दामनाय जेरै खाम, सिफुं, जथा, सेरजा ओ आरो बेजों लोगोसे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय औवानि थरखा नोंथाङाथ' बेखौ मिथिखायो जानांगौ बेखौ गोदोनि फ्रायनो सोलिबोनाय आरो दासिमहालागै सोलिबोगासिनो दङ बेफोरबो ओ जोंनि मोनफा मोनफा गोनांथार आगजु एबा बेसादफोर होननांगोन। थिग बेबादिनो बैसाग गोआव जों आरो जोंनि ओनसोलाव नङा गासैबो गासैबो बै बर'फ्रा बैसागो फालियो जे बे बैसागोआव जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय एकस' एकथा मैगं थाइगंखौ जायो जेरैहाय जों गोखा गोखै जानाय होनो बेखौ नोंथाङाबो खोनाखादों एबा मिथिखादोंबो जानांगौ बे गोखा गोखैखौ जायोब्ला जेरैहाय बे गोखा गोखाया जाबाय खुंखा थालिर फस्ला जि मोनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय दिंखिया गासैखौबो जानाय जायो। बे मैगंफोरखौ जायोबालायनो जोंनि बे बोसोराव बेमार आजारफ्रा साफा देरा जेन जों बेमार आजारनिफ्राय रैखाथि मोनो बेनि थाखाय जों जानाय जायो।
नंगौ नोंथां
नो सोलिबोनाय मोनसे नेमखान्थि आरो जोङो बे बैसागुआवहाय जोङो दाउ खौवौ गाबनाय जायो जेरैहाय बैसागु बोथोर सफैनाय लोगो लोगो जोंनि गोसोआबो रंजाखाङो उसिफावो आरो जोङो दंफां लाइफांफोरनि बिलाइफोरावबो सोमखोर गोनां बिलाइफोराव आरो नाय जानांगौ बिार गेवलां गेवथां समायना बारो आरो
नों
नोंथाङा सोंथि खालामनो सान आङो गोदो आरो दानि जोबोद फारागथि दङ मानो होनला गोदोहाय जों खुगाजों खुगा गोबां रंजाबोबाय मोसाबोबाय आथिखालावहाय जोङो मोनसे अडिअ' रेकर्ड बायदिसिना खौटेब बे बायदिसिना जों बांसिन रंजानायखौ नुनो मोनो
नंगौ नोंथां आथिखालाव मुगाया गोबां सोलायबो
अ आरोहाय जोङो जोंनि ओनसोलफोरखौ खाथि खालाफोराव स्टेज प्रग्राम खालामनाय जायो बेखौ नोंथाङा खोनादोंना
खोनादों नोंथां नंगौ बोथोरा समजों लोगोसे गोबां सोलायलाङो बेबायदिनो गोदो जेबायदि थासारि जादोंमोन नाथाय आ थिखालाव बैफोरबायाददि थासारिया गैला मानो होनबा समजों लोगोसे एसे फोरमायलाङो बिनि अनगायैबो आङ मोनसे बाथ्राखौ नोंथांनो फोरमायनो सानदों मा नोंथाङा फोरमायदों गोखा गोखै जानाय नाथाय बे गोखा गोखै जानायखौ जोंनि ओनसोलाव संक्रान्ति खालिनो जानाय जायो संक्रान्ति खालिनो हाग्रानिफ्राय मोननाय गोबां रोखोमनि मैगं थायगं जेरै लाफा सायख' मानिमुनि खार' खान्दाय दिंखिया बेबायदिनो नोर सि खिफि बेन दौस्रम गोबां रोखोमनि मैगंखौ जानाय जायो आरो बे जानायनि ओंथिया बेनो जे जिनै दान बै जिनै दानाव देहायाव जेबो फैबाय थानाय जिनै दानाव देहायाव जेबो सानाय सुनाय एबा लोमजा साजा जानो हा बिनि थाखायनो बै मैगं-मैलाखौ हाग्रा-बंग्रानिफ्राय खांनानै बर'फोरनाव मोनसे जानाय नेम दङ।
नंगौ बेखौ
बेजों लोगोसे बैसागुआव आरो बेजों लोगोसे बैसागु आरो बर'फोरनि दोरोङारि दामजु जाय दामजुआ जोंनि बर' न' बर'फोरनियाव गोदो गोदाय समनिफ्रायनो दङ आरो बै दामजुखौ बर'फोरा दामनानै मेथाइ खनै खनै बैसागुखौ रंजाबोनाय जायो एबा फालिनाय जायो बै दामजुफोरनि गेजेराव नोंथाङाबो गिबियाव फोरमायलांबाय जेरै खाम, सिफुं, जथा, जाबख्रि नंगौ नोंथां थारैनो बैफोर बर'फोरनि दोरोङारि दामजुफोरखौ लानानै जोंनि गामि ओनसोलाव एबा गामियाव बर' रायजो राजाफोरा गासैबो खौसेयै बै बैसागुखौ फालिनाय जायो नोंथां जोंनि ओनसोलाव
नंगौ खोनाया
नोंथां बिदिब्ला बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां।
खोनायासै
जोंनि सावरायनायखौ एसेखिनियावनो दोनथ' जाासिगोन नामा नोंथां।